औ नोंथां औ खोनादों नोंथां फ्रियैनो दङ नोंथां
बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन
औ नोंथां औ हागोन नोंथां
अब्लासिम बर'फ्रा मा मा ओंख्रि संनानै जायो बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा
औ नोंथां औ
बिदिब्ला आङो एसे आयदानि सायाव सावरायग्रोनोसै
औ नोंथां
बर'फ्रा गुबैयै माने ओंखामजों जाफानो थाखाय गोबां बायदि रोखोमनि ओंख्रि थावनाय ओंख्रि संनानै जानो रोंगौ बेफोरनि गेजेरावहाय जों अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि नारजि ओंख्रि
औ
नाफाम बाथोन
औ
ना माने ना बाथोन बेफोरखौबो जों सावरायफानो हायो
औ नोंथां
बेबायदिनो अनला ओंख्रिया जोंनि माने बर' हारिनि मोनसे मुंदांखा ओंख्रि
औ
बे अनला ओंख्रि अंख्रिया माने बर' समाजनि खान्थि बायदियै बर'नि हाथासुनि हाबायाव माने अनला ओंख्रि होआब्ला जोंनि बर'फ्रा माने बर' सुबुंफ्रा हाबायानो जाफुङा होननानै फोथायो
औ नोंथां
जों बेखौ गिबियावनो माइरंनिफ्राय अन गुन्दै खालामनानै बे अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो
औ
जों गिबियावनो अनला ओंख्रि बानायनो थाखाय गिबियावनो माइरंखौ ओ सुनानै
ओ बा माने सोमनानै दोनग्रो सोमना दोननानै बेखौ माने दसे थानानै सुनानै दैखौ सर' होनानै लाग्रोनाय जायो। ओ ब्ला दैया सरयो अब्लाथाय जों दिंखि बा उरालावहाय बेखौ देनानै अन गुन्दै खालामनाय जायो।
औ नोंथां
बेबादिनो जों नाजों बा बेदरजों अनला ओंख्रिखौ सङोब्ला। ओ गिबियावनो नाय एबा बेदरखौहाय थाव एसे होस्रोनानै बेखौ एवस्रोना लायो। बेनि उनावहाय दै होनानै बेखौ रुनानै ग्लब ग्लब गोदौ होनानै ओ लानाय जायो जेब्ला दैया गोदौवो अब्लाथाय बे देना लाखानाय अन गुन्दैखौबो आगसि आखाइजों फ्रि फ्रियै माने गोदौनाय दैयावहाय सारना होयो लोगोसेनो फारसे आखाइजोंनो ओ खादौ बेगखौ लानानै जों फिदिं फिदिं होनाय नुनो मोनो। बेबादिनो बेजों लोगोसेनो जों बे अनला ओंख्रियाव खारै बाहायनाय जायो। खारैजों लोगोसे जों संख्रि बादि ओ हाइजें बिलाइ बा दुुनन्दिया गंगार दुन्दिया बेफोरखौ होनानै जों अनला ओंख्रि खौ संनानै जाहोनाय जायो।
औ।
बेजों लोगोसेनो जों आरो अनला ओंख्रिखौ बादि जेरै अनला एम्फौ अनला मेवाइ ओ बेबादि संनानै जानायखौबो दा नुनो मोनो। बेजों लोगोसेनो जों अनलाजों बायदिसिना मैगं गोथांनि बिलाइफोरखौबो ओ गोथावै जों संनानै जायो बेजों लोगोसेनो सबाय ओंख्रि बे सबाइ ओंख्रियाबो जोंनि बर'फोरनि मोनसेसो ओ गोबां मुजिहाब ओंख्रि बेखौ जोंनि बर' सुबुंफ्रा जानानै जोबोद गोथाव मोनो बेबादिनो जोंनि जि खुरमा बाय बाहागि आलासि न'खराव फैयोब्ला जों गिबियावनो सबाय ओंख्रिनि खोथायासो गोसोआव फैगोयो बे सबाय ओंख्रिफोरखौबो जों बायदि रोखोमनि बेदर जेरै अमा बेदरा ओ दाउ बेदर फारौ ओ सरि बेबादि संनानै जायो। बेखौ जों साम'जोंबो संनानै जायो सबायजों साम' औ बेबादिनो जों सबाय संनो थाखाय गिबियावनो सबायखौ गोदोनि समावथ' जोंनि बर' सुबुंफ्रा सबायखौ न'आवनो आबाद खालामो नाथाय। अब्लाबो आथिखालावहाय बांसिन ओ बर' सुबुंफोरानो सबाइखौ हाथाय बाजारनिफ्रायसो बायनानै लाबोयो ओ
औ नंगौ नोंथां।
बे सबायखौ जोंनि हानि जि हारिया आरो जोंनिथिं बेहानि बासोन बेवहाय जों एसे एवस्रोना लानायखौ नुनो मोनो। जेब्ला एवनाया मोनो अब्ला जों बे सबायखौहाय खावनै खावनै माने मा होनगोन बेखौ उन्नानै लानाय जायो। अननाया जेब्ला जोबो अब्लाथाय जों बे सबायखौ एसे उरालाव सुस्रोनानै लायो जेब्ला बे खुनाय ओ हुख्रेमनाय बे खामानिया जोबो अब्ला जों सबायखौ मोजाङै दैजों सुनानै लानानै बेखौ जों ग्लब ग्लब गोदौबाय थानाय दैयाव होनाय जायो। बे सबाइखौनो जों जेब्ला बेदरजों ओ बा नाफोरजों सङो अब्ला जों गिबियावनो बेखौ ओ ना बा बेदरखौ जों थावजों एसे एवस्रोननानै लायो।
औ
उनाव दै होनो बे नाखौ खांना दोननानै बे सबायखौ जों माने मोजाङै रुहैयो आरो। खारदै होनानै खारदै संख्रि बेबायदि हो
औ औ
ओमफ्राय जेब्ला सबाया रुइगोन बेखौ सागं सानानै बेखौ
औ
लाथा लाथा खालामनानै लायो बेनि उनावहाय जे एवफ्र्रामना दोननाय ना बा बेदर बेखौ जों होयो ओमफ्राय जों लोगोसेनो बेवहाय जों खारैबो होनाय जायो आरो लोगोसे बिदिनो संख्रिबो होनाय जायो बेजों लोगोसेनो बे मसला सिख्लाहारिनि लाइफांफोर जेरै हायजें बिलाइ दुन्दिया बिलाइ ओं बा खासिथारा जायखौ गंगार दुन्दिया बेफोरखौ होनानै जों मोदोमफ्रु संना जानायखौ नुनो मोनो। दा थिग बेबायदिनो बिथांमोननि ओनसोलावबो आथिखालाव जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफ्रा माबायदि संना जाबोबाय दं बेनि सायाव एसे नोंथाङा फोरमायनादोंमोन।
हागोन नोंथां औ हागोन। दा बर'नि ओंख्रि होनोबाथ' नोंथाङा माखासेफोरनि नामखौहाय बुंजोब सखाय आरोना दा बिब्दियनो जोंनियावबो अनेक रोखोमनि बायदि बायदि ओंख्रिफोर संनानै जायो आरोना। जै नोंथाङा बुंदों अनला बिनिफ्राय सबाय जों साम'जों सबायाइजों दाउजों अनला मेवा। अनला एम्फौ अनला मेवा ना ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा दङ खुमब्रा दाउ। जोगोनार दाउ जोगोनार अमा बेबायदि बिदिनो मानि मुनि खेरा दाफिनि ओ आरो गोदोनि समफोराव माने हाग्रायाव गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरबो मोनोमोन जेनेब्ला लाफा सायख' ओमफ्राय थाराय बिनिफ्राय खारं बिजौ ओमफ्राय ओ बिदिनो बायदि रोखोमनि मोनो आरो बेन्दों बेन्लानिफ्राय जोंहा लाव फानथा लाव जिंखा फोरला बेनिफ्राय गोखा उदासि गोखा ओमफ्राय बिनिफ्राय खांख्रेखला बायदि बायदि रोखोमनि मोनो आरो ना। बेफोरनि मादावहाय जेनेब्ला नोंथाङा माबाखौहाय खायलाखौ मिथिगौ ना?
औ नोंथां।
औ खायला खायलाफोरखौहाय जोङो जेनब्ला बारि खनाफोरावहाय माने हारसिंनो रज'यो आरोना बेबो मोनसे बर'नि माने मैगंङानो नङा होमबा नोंथां बेबो बर'फोरा जायो बेखौबो बेफोरो रज'यो रज'नानै जेरै बेन्दों बेन्दों बायदि बिफांआहाय बेन्दोंआनो जाहैबाय रज'नानै बिनि माबाखौहाय फिथाइखौहाय नाफोरजों बाथोन देनानै जायोब्ला बिराद मिलौनाय गोथाव जायो आरो ना। बेनिफ्राय जोंहा दङ ओरैहाय खेरादाफिनि खेराइ दाफनिखौ दावउजेन जायो नङामा नोंथां? दा खेरादाफिनिफोरखौहाय माने जेब्ला सोरबा सासे सुबुङाहाय लोमजानानै बा माबा मोनसे जानानै देहाफोरखौहाय ख्रुब ख्रुब माने मोनो आरोना बे समावहाय गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने अनला मा सरि माबाजों दाउजों खेरादाफिनिजों संनानै जायोब्ला माने बै ख्रुब ख्रुब मोननायफ्रा माने स्रां थाङो होननानै जायो आर ना फोथायनाय दं थारैनो थांमार रोबो आरोना ओमफ्राय जेरै
औ
होनोब्ला मानिमुनि मानिमुनियाथ' गोथाङैनो जाजायो ओंख्रिबो जायो आरो बेफोरखौहाय माने मुलि आरोना मानि मुनिया जेराव फुंनि समफोरावहाय सिखारनानै उदै खालियावनो बेनि बिलाइखौ जायोब्ला माने जानानै दै बुुरज एसे नांगौ बिबांनै लोङोब्ला माने उदैनि मा गासे मैलाफोरा खारो आरो बेराम आजारफोरा बिनिफ्राय माने हामो आरोना बारग'यै रैखा मोनो। बेनि मादाव जेरै नारजि अ नार्जि अमा बेखौहाय माबोरै संनानै जायो जोंनि ओनसोलावहाय आं नोंथांनि एसे फोरमायनो सानदों। गिबियावनो नारजिखौ जोङो मानिफ्राय मोनो होनबा जों फाथो फाथोनिफ्राय मोनो नङा होमबा नोंथां? जे फाथोनिफ्राय फाथो बिलाइखौहाय खानानै फोराननानै जों नारजि बानायो। बिनि उनावहाय जोङो नारजि अमाखौ संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो नार्जिखौहाय जोङो सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो नारजि बिलाइखौहाय। एसे गुरै खालामनो बेनिफाय सोरबा सोरबा मानसिफोरा माने कुकारावबो दडाइरेक्ट रुयो आरो ना ओमफ्राय रुनानै हाय माने गोखाया खम जायोनो बिदिब्ला एसे सोरबा गो खा जानो हायो बिदिनो कुकाराव रुनानै माबायो आरो ना ओमफाय खायफाबा सोमो सोमनानै बेख गय सिग्लिनाय जायो सिग्लिनानै बेनि माखासे रसफोरा ओंखारो गुरै जायो ओमफाय बिनिफ्राय जोंहा ओ थाव संख्रि बानलु सामब्रामफोरखौहाय रिडि खालामो। रेडि खालामनानै जोंहा सिगां अमाखौहाय एवनानै लाग्रोनाय जायो जेनेबा फिफ्टि पार मोनहानै लायो आरोना बिनिफ्राय जोंहा बेखौहाय हायनानै दस्रा आगजङावहाय दोननाय जायो आरोना बेनिफ्राय जोङो थाव संख्रि बानलु सेरफिननानै जोङो नारजि खौहाय जोङो हरो आरोना अरनानै खारैजोंहाय उम मा होनो दैयावहाय साग्लिनानै एखदम साग्लिनानै मा होनो बै साग्राखौ मा होनोमोनलाय नोंथां?
सागं होनो नामा नोंथां।
औ औ सागंजों साग्लिनानै मोजां सागंजों साग्लिनानै जेब्लानाखि गेब्लेजोबो अब्ला माने बेदरखौ होस'नो होसननानै ओ बिदिनो थामजि मिनिट बा थामजिबा मिनिटसो गोदौहोनानै जेब्ला मोनो अब्ला साखिनानै बिदिनो जायो आरोना दा जोंहा बुंङोब्लाथ' अनेक सम नांगौ नङा होमबा नोंथां? दा जोंहा समनिबो आंखाल नोंथां दा समाबो जाबाय जोंना जि मिनिट दा नोंथांजों माखासे बर'नि सक्रिफोरनि सोमोन्दै सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय था थाबाय ओ बर'नि बेबायदि दोरोङानि ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै फोरमायनायनि थाखाय।
औ नोंथां दे गोजोनथों दे।